खोनादोंना नोंथां?
हेलौ अ नोंथां खोनादों औ खुलुम बाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय गोजोन मोनाबिलि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिबाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आङो मोजाङैनो दङ आनान गसाइनि अननायाव।
अ दे नोंथां आंबो गाहामैनो दं नोंथां।
जेब्ला नोंथांनो नों थांनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना मामोन?
अ नोंथां ओ आंनि कल हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों आं बाथ्रा सावरायनो नागिरदों। बिदिब्ला आं बुंनोसै नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना ओ बर' हारिनि जेंनाफोरखौ? नामा मानि थाखाय बर' हारिया दासिमबो जौगानो हायाखै बिनि बा गै इसे फोरमायना होदो नोंथाङा औ दे नोंथां।
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथांनि खावलायनाय बायदियै आङो माखासे जेंनाफोर जायखौ आङो नुहुरो एबा मोनदांनो हायो आङो नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनो सान सानदों। बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो जोंनि बर' स माजा दासिमबो जौगानो हायाखै बिनि गाहाय जाहोना गोबां दङ गुदियावनो गाहाय जाहोन खौ लाग्रोनांगोन जोंनाव थोजासे बिबांनि सोलोंथाइ गैया होनब्लाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां। मानो होनबा जोंनि बर' सुबुंफ्रा दासिमबो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायाखै। आरो इसे लेखा रोंब्लानो जोंनि बर' सुबुंफ्रा स्कुल एबा फरायसालियाव थांनायखौ गारो आरो बिनि थाखाय नो जोंनि बर' सुबुंफ्रा लेखा थोजासे रोङैनि थाखायनो गोबां माखासे जेंनाफोरजों सोमजिनांगौ जादों। जेरै बुंनो थाङोब्ला खोमसि फोथायनाय जौ जुवा गेलेनानै गफबनानै थानाय बेफार फालांगियाव दावखोनो हायि आबादफोरखौबो मावो आबादफोरखौ मावबाबो गोदोनि जुगजोंनो मावो। दानि गोदान मुगानि टेक्न'ल'जि एबा दोरोङारि अ मा होनो बेजों मावा।
बेनि उनाव जोंहा दंबावो थाब थाब हाबा जायो आरो नोंथां बिदिनो आंङो माखासेफोरखौ गुवारै फोरमायनोसै जोंनि बर' हारियाव दासिमबो माखा दंङ खोमसि फोथायनाय दंङ। बिनि गाहाय जाहोना जाबाय गोजौ सोलोंथायाइ गैयै। एसे लोमजाब्लानो एसे सानाय सुनाय जाबानो बिथांमोना मा डक्टराव थाङालासे एबा सावस्रि बिफानाव थांङालासिनो बिथांमोना
थांङो अजा बिजानावसो थांङो नोंथां। जेरै बुंनो थांङोब्ला अजानावसो नायखांहैयो आथिं सानायफोरखौनो उदै सानाय फोरखौनो बेबायदिनो हामाब्ला बेखौनो बुंबोनोसै दायना अर दायना रायदों बेबायदिनो अ बार नांदों बेबायदिनो बुंफैलाबायो नोंथां। बि-बि-बिराद बिबांनि मा होनो जोंनि सुबुंफोरा खोमसि फोथायनायाव दासिमबो सोनारनानै दंङ। आरो मोनसे गाहाय जाहोना जाबाय जौ लोंनाय। जौ लोंनाया जोंनि मोनसे दोरोङारि बो होनजायो जायखौ जोंहा जि आइ टेकबो मोनदों जेरै बुंनो थांङोब्ला जौ गोरान माइब्रानि जौ नाथाय जोंहा जि आइ टेक मोनदों होननानै जे जोंनि दोरोङारि लों ग्रा एबा आसार खान्थिजों सोमोन्दो दं होननानै सानफ्रामबो जौ लोंनानै थाबोबाय थाबा जानाय नंङा खामानि दामानिखौ गारनानै। जोंनि जेसेबांखि हाबा हु खायानो जा बांसिनानो जोंहा मा? जौ लोंनायखौ नुयो। जेरै सोरनिबा हाबा सोरनिबा सुखु दुखु सोरनिबा बस एबा फानग्रा जेरावबो जोंहा मा जौखौ लोंनानै दावराव दावसि खालामो। समाजखौ समाजाव दावराव दावसि खालामो आरो मा खालामो न'खरफोरावबो दावराव दावसि खालामो। बेबायदिनो न'खरफ्रा दावराव दावसि खालामब्ला जोंहा बुजिखायो गथ' गथायफ्रा मोजाङै लेखा फरायनो हाया। आरो बिसि नि रोंगौथि एबा गियानाबो खमायलांङो। बेबायदिनो दावराव दावसिनि गेजेरजों आरो जोंहा मोनसे बुंनाय दंङ बिगियाननि फोथायनाय बायदिब्ला। मा होनो बांद्राय जौ लोंङोब्ला बिनि जेनेटिक एबा फोलेराबो मा दुरबल जालांङो होननानै मोनसे साइन्स आ जोंनो प्रुफ होदों आरो नोंथां।
बेनि उनाव जोंहा दंबावो फुजा-मेला जाबाथाय जोंहा मा जुवा गेले नाय जायो जेरै बेबायदिनो जोंहा थास गेलेयो एबा खुरुनि खेला गेलेयो। दाइस खेला गेलेयो। बेबायदिनो खालामनानै मा जोंहा न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामनानै होयो आरो बां सिनानो जोंनियाव बे दासान्दि जोंहा बर' समाजाव बेबायदिखौ नु बाय थादों आरो जोंनि माखासे बर' समाजाव नुबाय थानाया जाबाय जोंनि बेफार फालांगियाव दावो दावखार मा होनो औ दावबायनाय आरो दावगानाय जेरै जोंनि बर'फोरा बांसिनानो गुबुन हारिनि रावफोरखौ रोंङा आरो नोंथां। मानो होनबा बिसोरो गामियावनो जौ जुवा लोंनानै गफबनानै थायो नालाय बेखायनो बिसोरो गुबुन हारिनि रावफोरखौ मिथि या जायनि जाहोनाव बिसोरो बेफार फालांगि मावनायाव थाल थालांनांगौ गोनां जायो आरो बेबो मोनसे आरो जोंनि बर'फ्रा मा दसे सम बिजनेस खालामबानो एबा फालांगि खालामनायावनो द साननै सानथामसो मुलाम्फा जायियावनो
औ
आरो बर'फ्रा जोंनाव मा होनो जिरायथाबनो हानाय गोहो गैया। आरो जुदि बिथांमोनहा मा होनो बेफार फालांगिनि खालामनानै मोनब्लाबो बेखौ जानाय लोंनायावसो गारगारो। इनि थाखाय जमा खालामनानै दोनथुम मा आरो बेखौ जोङो दासान्दि नुनो मोनदों आरो बांसिनानो जोंना बर' हारिया मा आबाद मावनानै जिउ खांग्रा फोलेर। नाथाय मा होनो दासिमबो बर' सुबुंफोरा मा जोंना आबाद मावो नाथाय मा गोदो गोदोनि आबै-आबौमोन मोननि जुगजोंखौसो मानिबोगासिनो दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला नांगोलजों हालेवनाय एबा मोसौ मोसाजों हालौवनाय बेबायदि हालेवोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि समा खथि जायो आरो नोंथां जोंहा बै गोदान टेक्न'लजिखौ गारनानै बेबायदि खामानि मावनायखौसो जोङो नुनो मोनो आरो जोंहा मा जोंनि बांसिन बर' सुबुंफ्रानो मा थाब थाब हाबा जायो आरो जेरै क्लास नाइन टेन पास जाबानो बिसोरो थाब थाब हाबा जानानै गथ' खाङो जो खाङो जायनि जाहोनाव बिसोरो मा थोजासे नांगौनि थोजासे रोखोम। नांगौनि गावनि सोलोंथाइखौ मोनजोबा। बेफोर जेंनाफोरानो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां आंनि बुंनाया एसे नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा दालाय दा माथो खालामगासिनो नोंथां?
नै आङो नाफाम देनानै दासो सिखारदों नोंथां।
अ बेथ' नाफामाथ' जोंनि दोरोङारि। जानाय बिदिब्ला नोंथाङा फोरमाय होदो बे नाफामखौ बोरै देनाय जायो नोंथां?
अ दे बिदिब्ला नोंथां।
बोरै बोरै माजों जायो?
औ दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायलांदोंनि।
औ नोंथां।
बर' हारिनि दोरोङारि नाफाम देनायखौ सिगाङावनो जोङो नाखौहाय दैयाव लायनानै नङाब्ला बाजारनिफ्राय लाबोनानै दैजों साफा सुनानै लानांगौ। दैयाव सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सायनानै बिनि बिगुरखौ जि बिगुरखौ सायनानै खि गारनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै लानानै। सानद्रियावहाय गुवारि लखबना दोननांगौ। सानद्रियाव जोङो लखब लखबना दोननानै सान्दुंआव फोरानना दोननांगौ। ओ जोंहा सान्द्रियाव लखबनानै दोनोब्लासो जोंनि बे नानि दैयाहाय गसरनो लामा मोनगोन नालाय। जायनि थाखाय जोङो सानद्रियावहाय ना गोरानखौ खौ ना गोथांखौहाय लखमनानै दोननांगौ। जेब्लासिम जोंनि नाया मोजाङै गोरान जाया अब्लासिम जोङो खौहाय सान्दुंङाव होबाय थानांगौ माब्लाबा समाव अखा हानानै सान्दुआ गैया जायोब्ला जों अरावब्लाबो ना गोरानखौ खौ ना गोथांखौहाय फोराननांगौ जायो गोरान खालामनो थाखाय। ना गोराना रानखांनायनि उनाव जों बारि बागानाव नंङाब्ला खाथि खालानि लामाफोराव ओ थास'खौ हानानै लायनानै न'आव लाबोना थास'नि बिखुंखौहाय जोंङो ओ हानानै लायनांगौ। हानानै लानांगौ। ओ जेब्ला जोंङो न'नि लामायाव नंङाब्ला ओ जोंनि बे बारि बागानावहाय थास'खौ हानानै लाबोगोन। अब्ला जोंङो बिनि उनावहाय लाबोखांनायनि उनाव जोंङो ओ थास'खौहाय। जोंनि बे ना नाफाम देनो थाखाय ओ बे थास' गांखंखौहाय सुना हानानै सुना लाना लानांगौ सुना लाखांनायनि उनाव जोंङो उवालावहाय ना गोरानखौहाय देग्रोना लानांगौ जुदि जोंङो ओ ना गोरानखौ सिगां देग्रोआ अब्ला जोंनि बे ओ ना गोरानाहाय मोजांङै गेब्लेया जो जोंङो थास'जोंहाय ना गोरानखौ जयै देयोब्ला बे ना ना गोरानाहाय मोजांङै गेब्लेया। जेंगाब गाबसो थायो ओ जायनि थाखायनो जोंङो ना गोरानखौ सिगांनो होग्रोनानै लानांगौ। जायो थास'खौहाय उनावसो होनांगौ जायो मानोना थास'आ दसेनो गेब्लेयो। ना गोराना जाहैबाय गोरान ओ बियो दसेनो देबानो माबा गेब्लेनो रोंङा जायनि थाखायनो जोंङो ओ ना गोरानखौहाय सिगां देनानै लानांगौ। ओमफाय देखांनायनि उनाव जोंङो बे सुनानै लानाय जोंनि थास' गोसोमखौ ओ होसननानै होनांगौ ओ नाफाम देनो थाखाय जोंहा थास' थास'नि गोनां जायो बे थास'आ जोंहा ओम जाला मोनला थास'आ जाया। बेयाव जोंहा थास' गोसोम। खौसो होनांगौ जायो थास'आ जोंहा ओम गोजा ओ थास' गोजा। ओ थास' गोसोम थास' गुफुर थायो बेयावहाय जोंङो थास' गोसोमखौहाय होनाय जायो। जाहाथे ओ जोंनि बे नाफाम देनायावहाय मोजां जायो ओ जेब्ला जोंनि बे ना आरो थास'आ मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोंङो ओ औवा बुरखाजों बानायनाय गोरान हासुुंवाहाय सोनानै दोननांगौ जायो नाफामखौहाय ओ औवा बुरखाखौ जोंङो औवा बुरखाखौ जोंङो ओ बारिनिफ्राय दाननानै लाबोनानै जोंङो बेखौहाय सान्दुंङआव मोजांङै फोराननानै दोननांगौ। ओ जाहाथे ओ बे औवा बुरखा सिङाव थानाय ओ बिजानुफोरा बेक्टेरियाफोरा ओ एसेबाबो खारो आरो गोरान जायो जाहाथे ओ जोंनि बे नाफामखौ सोनानै दोननायावहाय गाज्रि बेक्टेरियाफोरा ओ गाज्रि खालामनो हाया जोंनि बे नाफामखौहाय ओ जायनि थाखायनो जोंङो बे ओ औवा बुरखाखौ ओ दाननानै लाबोनानै ससे ससे हास'नानै गोनाव ससे ससे हास'नानै लानानै जोङो फोराननानै दोननांगौ। ओ बिनि उनाव जेब्ला जों बे औवा बुरखाया रानगोन अब्ला जोङो बे औवा बुरखायावहाय ओ जोंनि बे देग्लिनाय थास'जों आरो नाजों देनाय ना खौ नाफामखौहाय औवा बुरखायाव सोनानै दोनगोन जेब्ला जोङो औवा बुरखायावहाय सो अब्ला जोङो बे नाफाम सोनाय औवा बुरखाखौहाय औवा बुरखानि मोखांखौ गोरायै खाथेनानै लानांगौ। जेब्ला जोङो औवा बुरखाखौ खाथेगोन खाथेनायनि सिगां जोङो बेवहाय लेबु बिलाइ सोनाय जायो लेबु फिसानि बिलाइखौ सोनाय जायो। जाहाथे ओ एम्फौ एनलाफोरा गाज्रि खाायनो हाया आरो बे जोंनि बे नाफामा मुसिनो हाया। जायनि थाखायनो जोङो ओ खाथेनायनि सिगां जोंहा ओ लेबु फिसानि बिलाइखौहाय होनांगौ जायो सायावहाय। जोङो नाफामखौहाय बुंजासे सोनो नाङा ओ मानोना जेब्ला जोङो जों जुदि सोगोन अब्ला जोंहा माब्लाबा